हेलौ
अ खुलुमबाय नोंथां दे बुंनाय।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ ओ नोंथांजों मोनसे ओ मोजां आयदानि सायाव सावरायनो होननासो फय ओ कल हरनाय जादों सावरायजागोन दा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां मा आयदा बुंनायसाय औ
दा आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ आबाद मावनाय। जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय बेनि फारसे नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ औ औ औ औ
हेलौ
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों।
औ दे।
औ
थ' जोंनिया बायदि रोखोमनि आबादनि बागै सावरायनाय सावरायनि ओ आबादाथ' जोंनियाव गोबां रोखोमनि दङ नङा ओमबा जेरै जोंनिया दैज्लांआव गिबियावनो बुंजायो माइ आबाद मोनसे माइ आबाद बेनि उनाव बेनि अनगायैबो जोंनिया दैज्लांआवनो मावबावनाय गोबां रोखोमनि आबादफोर दोङो। मेगं थाइगंनि आबादफोर दङ जेरै
दङ दङ।
बानलु जिंखा ओ थाइसुम फान्थाव बायदिसिना नङा ओमबा नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया दोङो ओ मेसें बोथोराव मावनाय जेरै ओ बै ओ ओ मा होनो बियो ओ कबि नङा ओमबा नोंथां? कबि बायदिसिना आरो गोबां रोखोमनि आबादफोर दङ आरो जोंनियाव। दा जों आङो नोंथांनो दैज्लांनि आबाद जेरै बै माइ आबाद बेनि बागै एसे बुंना होनोसै नङा होमबा नोंथां, खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ थ' जोंनिया माइ आबादखौ औ माइ आबाद माइ आबादआथ' जोंनिया गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आबाद नङा होमबा जोंनि आबौ आबौ आबै आबौमोनानो गोदोनिफ्रायनो मावबो मावबोबाय थानाय बे जोंनिया आबादा माइ आबादा। थ' जोंनिया गोदोथ' गोदोनि माइ आबादाव जोंनिया बांसिनानो ओ नेचारेलि मावनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां जों मि थिंगायारि बायदियै दा दासो एसे ओ बिगियानारि जाहैबाय। थ' जोंनियाव माइ आबाद मावनायाव मावनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ मोनसे दै जानाय फोथार नांगोन नङा होमबा नों थां दुब्लि बा फोथार जेराव जाय जायगायाव दैया थायो जोंनियाथ' माइ आबाद मावनो थाखाय गोबां रो गोबां दै नांथारगौ नङा होमबा? दा जोंनिया ओ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनानो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो जेरै ओ बैसाग बैसाग जेठ मा आसार मासनिफ्राय।
औ।
जोङो माइ माइ आबाद खौ गोबां रोखोमनि जोलै दङो माइ आबादावबो। जेरै जोंनिया दङ रन्जित बाहादुर ओ मा जोसा माइब्रा। बेफोरबायदिनो जोंनिया दङ ओ गोदान गोदान ओंखारनायबो दोङो जेरै बंग बन दु बायदिसिना रोखोमनि रनजित बेफोरो गोदान ओंखारनाय नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोथ' जोंनिया बांसिनानो ओ मोसौ मोसौजों हालेवनानै गायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनिया दा दासो ओइ ओ ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै गायनाय जायो ना?
नंगौ नों
ओ जोङो माइ आबादखौ गायनोब्ला गिबियावनो जोङो बै जोलै बा जाय माइ माइ जोलैखौ गायगोन बैखौ जोङो फोग्रोनानै लानांगौ ना होमबा नोंथां? बे फोनायनि सिगांबो आरो जोङो बै माइ आबाद जिखिनि ओ जोलै लाबोदों बे माइलि होननानै बुङो बेखौदि बै माइलिखौ जोङो गिबियावनो दैयाव ओ साननै बा सानथाम सोमग्रोनानै दोननांगौ आरोना नोंथां, बेनिफ्राय जे दै बै सोमनानै दोननाय माइलिखौ बोखांनानै जोङो ओ हरसे बा हरनै जोङो बेखौ बोखांनानै लामनानै थालिर नङाबा बै थास' दुदालि ओ गुवार गुवार
औ औ।
बै जों ओ गिबियावनो एसे एसे ओ
औ।
से रोदा रज'नायाव एसे गोरलै जायो बेनिफ्राय जोङो फैबा बेमा बेखौ बेखौ फोनो थाखाय जोंनिया फैबाय दुब्लियाव जे जायगा बानायनांगो नङा होमबा नो
औ
दैखौ बांसिनानो अखाखौसो अखानि सायावसो सोनारनानै गायोमोन नालाय नोंथां नाथाय ओ दाथ' मिसिं ओंखारबाय नालाय दानिया अखा गैयाब्लाबो दै गैयाब्लाबो माने सारनानै जों बेयाव खोथियाखो फोनो हायो आरो थ' जों बेयाव दा खोथियाखो फोनायनो फोनो थाखाय जोंङो दै नांग्रोगोन जायो
औ थारैनो
थ' गोदो बांसिनानो मोसौ दोंसो हालेवोमोन नालाय नाथाय दा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जायो आरो ओम बे बे बे हाखो हालेवखां हालेवनानै बेखौ जोङो ओ गुरै खालामनानै लानांगौ आरो ना नोंथां गुरै खालामनानै लानायनि उनाव जों बेयाव ओ दैखो एसे हालेवखांनानै हालेवखांनानै बेयाव बेसे जहोनानै हाब्रुखो बाहाय जहोनानै बेयाव जोङो खोथ खोथियाखो सारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बे खोथियाखो सारखांनानै बेयो ओ गायनो थाखाय जोङो बेखौ मथा मथि मास मोनसेबा देर मास बेफोरबायदि नेनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ
औ मास मोनसे देर मास बा मास मोननै बेफोरबायदि नेनानै जोङो उनावहाय ओ दैया जुदि ओ दै दैज्लां गेजेर जायोब्ला माने ओ अखाया बुजा हायोब्ला जों बेखौ गायनाय जायो आरो उम उम जों माइ अखाया बुरजा जायोब्ला माने दैया बुरजा नांगौ नालाय